उम औ खोनादों नोंथां खोनादों
मा खालामगासिनो नोंथां
आंथ' दायो बोथोराबो गरमखाय दंफां सायायावसो जिरायना दं नोंथां नै
अ ओमफ्राय खबरफ्रा बोरै नोंथां
खबराथ' मोजाङैनो दंथ'यो नोंथां
अ ओमफ्राय जानाय लोंनायफ्रालाय
जानाय लोंनायफ्राथ' जाखांबायनो नोंथां नै बेलासिनि जाखांबाय
अ मा ओंख्रि जाखो बिदिबालाय
सबायजों दाउजोंसोमोन जोंहा
गोथावआनो माथो नोंथां
गोथावमोन गोथावआलाय नोंथां एसे नोंथांआलाय मा खालामदों नोंथां
दङो बिदिनो नोंथां जोंनिथिंबो बिराद सान्दुं गोसा
उम खबर सबर मोजांबा नोंथां
खबर सबराथ' मा होनो नोंथां बिदिनोसै मोजां आमफ्राय बोथोरफोरा माबोरै नोंथां नोंसिरनिथिं गायनाय फुनाय बोथोरफ्रा
नोंथां बोथोरा दैज्लां बोथोर जाहैबाय नालाय द'सेबा दुंओ दसे एबा सानदुं दुंओ हमनो हाया बोथोरखौनो
औऔ नंगौ नामा
औ बोरै सलिदों नोंथांमोननि ओनसोलावलाय गायनाय फुनायानो दा
जोंथिंथ' मा होननो नोंथां सान्दुङा बिराद गोसा जे बांद्राय गायनाय जायाखै गायबाय गायनाया एसे दंबावो आरो दंबावो गायनो औ ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' गायखांबायानो नामा नोंथां
गायखांबाय नोंथां जोहा
अ ओमफ्राय गामिफोरावलाय
गामिफोरावबो गायखांजोब्बायानोसै नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथाङा दायो फ्रि नामा नोंथां
औ दाथ' आं ओरैनोसोबो दंथ'यो नोंथां
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होनना फैदोंमोन नोंथां
अ आतसा औ सावरायजागोन नोंथां दे
अ बिदिब्ला नोंथाङा इन्टारनेटनि सोमोन्दै एसे माबाफोर बुंनो हागोन नामा
इन्टारनेटनि सोमोन्दै इन्टारनेटआथ' जोंनि आथिखालनि गोनोखो खो मुगायाव जों सुबुं माहारिनि मोनसे गोनांथार
औ औ
गोनांथार होनजायो आरो जेराव जों मोनफ्रोमबो खामानियावनो आथिखालनि गोनोखो मुगायाव मोनफ्रोमबो खामानियावनो जों इन्टारनेट नङाब्लानो जायाखौनो बुंजायो जोंहा फरायनायनि बिथिंनिफ्राय लानानै बा गोजान जायगायाव सोरखौबा
औ
खबर सबर
औ
गासैबो बिथिङावनो जोंहा इन्टारनेटनि गोनांथि जासै आरोखि
औ नंगौ नंगौ नोंथां नोंगौ
बेनिफ्राय जे इन्टारनेटआ इन्टारनेटखौ जों मा मायाव बाहायो होमबा जों
औ
मबेल मबेलजों बाहायो
औ
कम्पिउटाराव बाहायो बिदिनो
औ नंगौ नंगौ नोंथां
जा इन्टारनेटनि जोहै न'खरनिबा बाहागिफोर बय'बा गोजानाव खामानि मावनो थाहैनायफोर बिसोरखौ खबर लानो थाखाय जोंहा मबाइलजों
औ औ औ
खबर लालायनो हायो बा भिदिअ भिडिअ' कलनि जोहै जों
उम उम
नायलायनानै मोखांजों मोखां नायलायनानै रायज्लायनो हायो बेफोरबायदिनो
औ औ
बेफोरबायदिनो जोंहा सासे फरायसानि मुं थिसननाय
औ
जायखौ एडमिसन होनना बुङो आथिखालनि समावथ' जोंहा बेफोरबो इन्टारनेटनि जोहैसो जायो बेखौबो जोंहा एडमिसनफोरावबो जोंहा गोरलैयैनो
औ
कम्पिउटार बा मबिल गाव गावनि मबिलनि जोहै मबाइलनि इन्टारनेटनि जोहैनो जोंहा एडमिसनखौ खालामनो हायो।
औ नंगौ नंगौ
लोगोसे बेफोरबायदिनो गोबांथार जोंहा इन्टारभिउ खौनो होन बबेबा मोनसे बे जबनि इन्टारभिउखौनो होन बेफ्रावबो जोंहा इन्टारनेटनि जोहैयैनो जानायखौ नुनो मोनसै माखासे
जबफोरखौबो बेफोरबायदिनो गोबां दंसै आरो इन्टारनेटनि जोहै जोंहा
औ औ।
खायफा खायफाबा इन्टारनेटनि जोहैनो गाव गावनि लाइभखौ
औ
सलिलांदों बा
औ।
सलिलांदों आरो। बोरै होनोब्ला जोंहा गाव गावनि टेलेनखौ इन्टारनेटनि जोहै
औ।
सु बुहुमनि सुबुं माहारिफोरनो देखायलांनानै फेस मोनसे प्लेटफर्मनि गेजेरजों देखायलांनानै रां खामायनाय बा रां खामायनायखौबो जों नुनो मोनसै आथिखालनि समाव
औ औ।
जेरै फेसबुक इन्सटाग्राम इउटुब बेफोर प्लेटफर्मनि गेजेरजों
औ।
गावनि टेलेन्टखौ देखायनानै टेलेन्टखौ मोजां देखायोब्लानो सुबुं माहारि सुबुं बा नायगिरिफोरा जोंहा मोजां मोननानै अनसायो।
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ
बे अनसायोब्ला बेनि बेहाबो गोबां मुलाम्फा मोनो।
औ औ।
बेयाव बिदिनो
औ।
खौ बाहायो जेदेंहा बबेबा बासनिनो टिकेट दाननाय बेफ्रावबो इन्टारनेटखौ बाहायो बा बबेबा बिरखंनि टिकेट दाननाय बेफोरावबो जोंहा इन्टारनेटखौ बाहायो।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
इन्टारनेटखौ जोंहा जेरावबो बाहायसै होनजायो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
आथिखालनि गोदो गोदायनि समावथ' जोंहा इन्टारनेट गैयामोन।
औ नोंगौ नोंगौ।
खबर सबर लालायनो थाखाय जोंहा गोबाव सम नांगौ। लाइजामनि गेजेरजोंसो खबर सबर लालायोमोन बेयाव जोंहा खबर खौ मोननो थाखाय गोबां माखासे सान नांगौ जायोमोन नाथाय आथिखालनि गोनोखो मुगायाव जोंहा इन्टारनेट बा मबाइल कम्पिउटार बेफोरनि दारै जोंहा दसे समनि गेजेरावनो बा गोरलैयैनो जोंहा खबर सबर लालायनो हासै।
औ नंगौ नोंथां।
बेफोरबायदिनो
औ।
जोंहा इन्टारनेट आथिखालनि गोनोखो मुगायाव इन्टारनेट फैनानै जोंहा जोंनि
बुहुमनि बा बुहुमावनो गोबां जौगानाय जौगाबोबाय जौगादों।
औ ओ
टारनेटनि जोहै। बेफोरबायदिनो आं नुहरो आरो नोंथां नोंथाङाबो फंनैसो खोन बुंदो नोमा इन्टारनेटनि सोमोन्दै।
औ जागोन दे जागोन जागोन नोंथां। जोंहाथ' नोंथां इन्टारनेट होनोब्ला माने जों बयबो मिनथिखायो। माने आथिखाल मुगायावहाय जोंहा मा इन्टारनेटनि गेजेरजों सुबुं माहारिफ्रा माने गोबां जौगासारदों आरो आरो बयबो मा मा आथिखाल मुगायाव इन्टारनेटनि सायावनो सोनारनानै माने थायो आरो एबा खामानि मावो आरो जों माने सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायावनो आथिखाल मुगायाव माने इन्टारनेटनि सायाव सोनारनासो जिउ खुंनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो। जों बुंनो अब्ला नोंथां जोंहा मा इन्टारनेटा जोंहा मा गंसे बुहुमखौनो माने गंसे न'खर बायदिसो बानायनो हमनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो। आथिखाल मुगायाव जेरै जों माबोरै होनना बुंनो थाङोब्ला जोंहा मा न'आवनो थानानै मा होनो गुबुन दाबसे जायगायाव थानाय सुबुं नङा एबा न'खरनि मा होनो बाय बाहागि बायदिफोरजों मा गोरलैयैनो खौरां ला हरलाय आरो लालाय खालामनो थाखाय जोंहा इन्टारनेटनि हेफाजाबजों हायो आरो जोंहा बेनि अनगायैबो मा बुहुमनि माखासे दाब दाब जायगायाव जानाय माखासे गेदेर गेदेर जाथाय खैफोद आरो मा बैफोर हादरफोरनि नेमखान्थि आरो बैफोर जायगाफो मा होनो समायना रमायना जायगाफोर आरो माखासे गोबां जायगायाव थानाय सुबुंफोरनि आखल आखु बै फोरखौ जोंहा मा इन्टारनेटनि हेफाजाबै न'आवनो जोंहा मा मबाइल फननि गेजेरजों जों नु नुनो मोननायखौ आथिखाल मुगायाव नुदों आरो। आरो जोंहा बेनि अनगायैबो मा सोलोंथाइ बेलायाव फरायसाफोरनि बिथिङावहाय जों माने ओरैबायदि सोलायनायखौ नुबावदों आथिखाल मुगायाव जोंहा इन्टारनेट हेफाजाबै फरायसाफोरा माने गोबां जु ख्रि जानो हमबाय आरो जायनि जाहोनावहाय बिसोरो मा फोरोंगिरि फोरोङालासिनो माने बिसोरो इन्टारनेटनि हेफाजाबै फरायनो एबा लिरनो हानायखौबो जों नुनो मोनदों आरो
औ औ
आरो बेनि अनगायैबो बिसोरो माने फरायसा फोरा बिजाब गैयालासिनो जोंहा इन्टारनेटनि हेफाजाबै मबाइलजों फाय मा होनो गावनि गोसोनि साननाय हनायफोरखौ जोंहा गुगोल बायदि‌फोरावहाय सों नानै गोरलैयै बैफोरनि फिननाय मोननो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो आथिखाल मुगायाव आरो जोंहा बेनि अनगायैबो जोंहा जायफोर खामानिफोरा सानसेनि गेजेराव जाया बैफोर खामानिफोरखौहाय जोंहा आथिखाल मुगायावहाय इन्टारनेटनि हेफाजाबै जों सानसेयावनो मावफुंनो हानायखौ नुनो मोनदों आरो। आरो जोंहा जेरै न'निफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम गोदोनि समावथ' जों लाइजाम हरनायखौसो नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखाल मुगायाव जोंहा इन्टारनेटनि हेफाजाबै गोरलैयै मा होनो लाइजाम हरालासिनो खबर लानो हानायखौबो मोननो हादों आरो जोंहा आरो बिनि अनगायैबो थाखा फैसानि बेलायावबो जों बुंनो हायो गोदोनि मुगायाव जों आखाइयावनो लानानै थानो गोनां जायोमोन एबा थांनो गोनां जायोमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव बबेबा दाबसे जायगायाव थाङोब्ला जोंहा मा बुरजा थाखा फैसाफोरखौबो आखाइयाव लायालासिनो मबाइल फननि गेजेर जों जोंहा मा इन्टारनिट नि हेफाजाबै बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला जोंहा आथिखाल मुगायाव इन्टारनेट मुगा आरो जोंहा जौगानाय मुगा आरो जोंहा बे मुगायाव मा बयबो सुबुं माहारिया इन्टारनेटनि सायाव सो सोनारनानै खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों जों नुनो मोन्दों आथिखाल मुगायाव मा साफ्रोमबो सुबुङानो माने इन्टार सोरांब्लानो एबा मोनायावबो मा इन्टारनेट बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जोंहा मा इन्टारनेट जानाय नि इन्टारनेटआ जौगानायनि लोगो लोगो मा जोंनि सुबुं माहारिफ्राबो माने गोबां जौगासारदों आरो एबा बुजि रोंदों आरो बिसोरो नोंथां बिदिब्ला जोंहा समाबो जाबाय दोनथलायसै नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां